औ खोनादों ना।
हेलौ औ खोनादोंना?
औ
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ अ अ ओ औ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम फन रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना? बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै जोंनि ओ नि दोरोङारि ओ दानाय लुनाय बेनि सायाव जों एसे रायज्लायनोसै नोंथांजों ।
औ औ जागोन नोंथां।
औ औ जोङो दानाय लुनाय होनबाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि थाबाय जेरैहाय गामसा बर'नि गामसा बर'नि आरनाइ बर'नि दख'ना बेफोरबायदि। दिनो माखासे दानाय लुनाय नङा होनबा। बिनि ओ बेनि बेलायाव जोङो बे ओ दख'ना बा आरनाइ बा गामसा जों बेखौ माबोरैहाय दानाय जायो बा जों माबोरै बानायो बा जों मानि फ्राय बानायनाय जायो माबोरै बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन
औ।
बिदिब्ला जों दख'नानि जागायनोसै नङा होनोमबा।
औ औ दे जागाय जागोन।
दख'ना होनोब्ला जों बर' आइजोफोरनि बर'आायजो गान्नाय जे जे जेहुथु गोदो गोदायनि फ्रायनो जों दख'नाखौ गानबोदों आइजो आयजोफोरनि गाननाय दखना होनोब्ला जों मोननै रोखोमनि मोनो दखना ओ आरो मेख्ला होनो जायखौ अग्रं दखना होनानै बुङो।
औ औ नंगौ औ।
बेखौ जोङो। गोदो गोदायथ नआवनो। हिसानसालियाव बा। सोंनानै दानानै लायोमोन। जेनेबा । जों खुन्दुं लाबोनानै। मा होनो । जेन्टेरजों सानानै बेनिफ्राय। सोंनानै लाना। हिसानसालियाव। दायो बेबायदिनो बे दखनाया माने। गावबा गाव गोसो बायदियै माने गाब। खौ सायखना लायो आरो। आरो बेवहाय। जोंहा। गाव गोसो बायदिनो माने आगरफोरखौ एरोमोन आरो। जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय। गासै बिफां लाइफाङानो जा दाउसिन दाउला। बिबार। फिथाइ बेफोरखौ लानानै। बर आयजोफोरा। फोरोंनानै ओं। आगरनि महर होयोमोन आरो। बिदिनो जोंहा। बर'नि आगर होनोब्ला जोंहा जेरै दावसा मोख्रेब। फारौ मेगन। ओ मैदेर आगान। आगान गराय आगान। बिदिनो बैग्रि बिबार बायदिसि सिना बिबार आरो लोगोसे ना दाउन नानै दोनलांबाय गोजौजों बेखौनो माने उम आगरनि महर होयोमोन आरो रो गोदोनि समाव उम बेबायदिनो आगरखौबो जों उम आगरखौबो जों गावबा गावनि गोसो बायदि माने गाब होनानै बेरखांहोयोमोन आरो
औ नंगौ।
बिदिनो ओ जों नैथियाव फैनोसै गामसा जिहेथु जों गामसाखौ बर' आइजोफोरानो दानानै दिहुनोमोन न'आवनो आथिखालाव सो जों बायनाय गान जा मोनसेै गामसा होनोब्ला जों गामसा सायावहा जोंहा आगर थाया नङा होनब्ला ओ खिन्थु आथिखालाव जों आगर गोनां गामसाबो मोननो थांसै आरो जायखौ मेचिनजों दायो। उम उम गामसा होनोब्ला जोङो गामसाखौ ओ माने ओम सारामाय थेबनाय होनो जायखौ जों लोनथि थेबनाय होनाय नङा होनबा माने लोनथि उम लोनथि थेबनायखौ लानानै माने बिनि गोलावा जागोन आरो ओ जेनेबा लोंथि थेबै गामसाया जोंहा द' फुट थायो। बा द' फुट लायो आरो जायखौ आरो लोंथि थेबनायबा जों स्नि फुट गोलाव लायो आरो जायखौ । उम थननानै थेबनो नांगोन नङा होनब्ला? आर बेनिखायनो जों गोलाव लानाय जायो आरो ।
औ ।
उम आरो थामथिजों आर'नाइ होनो । आर'नाइनि सायाव बुंनो थिनदों नोंथां बेखौ ।
औ औ नोंगौ ।
अ' जायखौ जों सनमान खालामनो हायो मानबावनाइ । बेबायदियाव बाहायो आरो अ' बेफ्राय बे आर'नाइ खौ जोंहा ओ बायदि गाबनि दायो आरो अ' आथिखालावथ' जों इन्दिनि आर'नाइबो मोननो थांसै । अ' बेवहाय बे आर'नाइआव जोंहा ओ जिथु फारि होनना बुङो जेखौ फारियाव जोंहा हाजो आगर होयो । औ गेजेराव जोंहा माने जायखि जाया बिबारनि महरखौ गेजेराव होनो हायो खिन्थु जोंहा फारियावहा औ फारियावहा हाजो आगरा थायो आरो।
औ नंगौ आबाद ।
नियानोसै।
औ ।
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा?
उम मा होनदो?
दानाय नायनि बागै आरो माबा मोनथिबावनो
अ' दानाय लुनायनि औ ओ ओ दानाय लुनाय दाथ' दानाय लुनथा दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय ओ खोना नै जोबोद ओ मोज जां मोनदों ओ नोंथाङा जेरैबायदि बिहाय बुंदो जोङो ओ दानायनिखौ जों बेफोरबायदि दिनो दायो जेनब आथिखालाव जोङो दानायखौ एसे ओ जोङो आलादा मुवै दानाय जायो आरो दानिया आगोलो जोंहा जेबो मा होनो ओ जेबो ओ बेफोरबायदि मेचिनजों दानाय बेफोरबायदि जोंहा बेबस्थ
औ औ गैयामोन। उम
दानिया औ आगोलनि ओ जि दानाय जोङो मा होनो साल बा तातकाल होनना बुङो नङा होमबा बे ने ताथखाल ताथखालजों दानाय जायोमोन नालाय जों नव ओ जायखिया बेफोरबायदिनो ओ दानानै न'आव न'आवनो दायोमोन जोंनि साफ्रोमबो ओ न'खरावनो ओ जोंनि बर' न'खरावनो बे ओ ताथ काल बास ओ साल बेफोरो जोंनाव थाखायोमोन आरो नङा होमबा दाबो जोङो से न'खरफोराव नुनो मोनो दासो बो नुनो मोनो जों बेखौ औ बेयो जोंनि गोदो समनिफ्रायनो बेयो ओ जोङो बेजोंनो दानानै सोलिबोखानायखा बेजोंनो ओ जोङो दख'ना दानानै दख'ना गानोमोन बायदिसिना आगर एरोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा ओ आर'नाइ दायोमोन गामसा सा दायो बेफोरबायदिनो माखासे जोङो ओ ओ फास्रा बेफोरबायदि दायोमोन आरो नङा होमबा बेनिफ्राय ओ जोङो ओ दानि आथिखाल मुगायाव जोङो एसे आलादा रोखोमै दायो ओ मानो होनोबा जोंहा समनि जोबोद आं खाल जायो नालाय जाय समाव ओ जोङो दा ओ मेसिनजोंब्ला जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो माखासे ओ सिफोरखौ जों दाखांनो हायो नङा होमबा। ओ थेवब्लाबो ओ जोंनि आखाइजों दानाय बा जों सालजों दानाय बे आखाइजों दानाया जोंना जोबोद ओ मोजांसिन जायो होननानै आं सानो। सानो आरो आरो मोजांबो जायो जोबोर मोजां जायो आखाइजों दानो हायोब्ला। जोंङो बे। औ दा। बेवहाय जोङो जि जों जि हिसिन दायो नङा होमबा। बेै हि। जों दा हेसेन हेसेन होनो न' बे हेसेन दानाय समाव जोंनो मा मा मा मा जिनिसफोरखौ जोंनो गोनांथि जायो नोंथाङा। सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनो मा मा। गोनांथि जायो दानाय समाव।
औ मा होनो जोंना हिसान दानाय होनबाय गिबियावनो जोंङा सालखुन। खुन्थानि गोनांथार जाय। ओमथाय मोनब्रै जानगोन। मोनब्रै दिगनि। बेनिफ्राय जोंहा। बेथ' टाकलालदाय न जायखौ स। साल होनना बुङो आरो जों। बेनिफ्राय। गान्दै रास। बिदिनो मा होनो बेखौ। आगर एरनो थाखाय बाले।
अ भालाय
रोखोमनि। गनसि नांगौ। बेनिफ्राय जोंनो। मा होनो खुन्दुंखौ महराव दिखांनो थाखाय जोंनो नो नांगौ।
औ नो नांगौ औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोंहा। बेयाव हख्ला थागोन जेहेथु। मा होनो। खुन्दुंखौ गोजौआव दिखोलाय गाहायाव खोख्लैलाय खालामनो थाखाय।
औ औ औ औ नंगौ औ हख्लानि गोनांथि औ।
बिदिनो जोंहा मुथि थागोन। जायखौ हमना बोनो था माखुखौ हमना बोनो थाखाय बेनिफ्राय माु थागोन बेनिफ्राय बेयाव जोंहा बबिन होनना ओ मुस्रा, मुस्रायानो मेेन नङा होनब्ला ओ जेरावहाय खुन्दुं थननानै जों खुन्दुंखो माने दागोन आरो जाय खुन्दुंखौ दागोन बेवहाय मुस्रा थागोन बिदिनो हफ्लायामोन नोसि लानानै जि गोबां मा होनो मोनब्रै थायो खायसे याव मोनबा ओरैनो जों गामसा दानायाव बाद थ' मोननैल' नांगौ आरो
औ औ औ औ नंगौ ओ आंङो, औ जोबोद मोजां बेनिफ्राय ओ जोङो जेब्ला सि ओ हेसेन सोंनो थाखाय जोंनो बिदिनो माखासे जोङो ओ बिदिनो माखासे जोङो औवानि गनफोर खौ बाहायो नङा होमबा औवानि दाननानै। बे समाव जोङो बिनि आगोलाव जोङो जेब्ला खुन्दुं ना जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो बेवहाय बे ओ खुन्दुंखौ जोङो बाजार फायबा बेफोरबायदि बायना लांनाय जायो नङा होमबा? ओमफ्राय जोङो, जोङो खुन्दुंखौ फार्स्टआव थुन थोर-थोरग्रोना लानाय जायो आरोना थुननानै।
औ फार्स्टाव नों खुन्दुं लानानै खुन्दुं जों माइदि होनो गोनां जायो। जायखौ ओंखामजों संनानै औ बेनिफ्राय जेन्थोर जेन थोरजों जों औ थुमनाय जायो आरो।
थुननाय जायो। ओ जथर होनना बुङो जोङो बेखौ ओ सोरखि बेयो जोबोद गोनांथार आरो नङा होमबा औ औ नंगौ। ओ नोंथांजों दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय मा माखासे बाथ्राफोरखौ आङो मिथिनानै मोनबाय जोङो जे ओ दानाय लुनाय बेखौ जोङो बा गामसा होनबा आर'नाइ बेफोरनो जों दख'नाय माबायदिहाय दायो? नोंथांनिफ्राय माखासे ओ बाद, थ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय ।जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बिदिब्ला जोङो रायज्लायनाय खौ बेखि नावनो दोनथ'नोसै नामा ?
औ जागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला औ।
औ।